हेलौ
औ नोंथां
नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां आंनिफ्रायबो ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहर
औ ओ नोंथां । रायलायनाय सम दं दा?
औ दं नोंथां
औ ओ आं नों थांनो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय- ओ गा लामा लामा हान्था गारि मथर हान्था मेला आरो ओ दानि जुगनि थिफुला सेंग्रा सिख्लाफोरनि बागै आङो एसे नोंथांजों रायज्लायनो होननानै खल हरनाय जाबाय
जायो नोंथां।
औ ओ गिबियावनो आं नोंथांनाव एसे सोंग्रोनोसै
औ नोंथां
ओ दानि जुगावहाय बाइक कार गासैबो गारि मथरनि ओ जोंनि ओं गारि मथरा जोंनि सायाव माबायसा गोहोम खोख्लैदों बा मोजां गोहोम खोख खख्लैदों एबा गाज्रि गोहोम खोलैदों बिनि बागै एसे फोरमायना होनो थाखाय आङो नोंथांनिसिम खावलायहरनाय जाबाय।
औ नोंथां गिबि गिबियावनो आंबो बेखौनो बुंनो सानोदि बा आंनि मिथिनायनि आंनि मोनदांथिखौ बुंनो सानदों। मानो होनोब्ला दानि सेंग्रा सिख्लाफोरा माने गोबाङानो गारि मथर लायो। गोबाङानो ओ बिमा बिफानिफ्राय बिनानै गोबाङानो गारि लायो। बा गोबाङानो सेंग्रा सिख्लायाल' नङा गोबां बेबाय दिनो ओ बेबायदिनो हाबा जानाय हौवा हाबा जानाय आयजो बेफोरबायदि बेफोर ओ बेफोर बिसोरबो गारि मथर लायो बा बाइक सलायनाय बा स्कुटि सलायनायखौ जों नुनो मोनो दों बा स्कुटियानो दा होमबा गारि ओ साखा खब्रैआनो। दा बे बेखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदिनो। जोङो दा ओ‌ जों बेफोरबायदिनो जों नुनो मोनबोदों। दा ओ लामा हान्थि फिनायाव जोङो गारिखौबो मोजां बाहायनो रोंबासो मोजां सालायनो रोंबासो नों नोंनि जिउखौ नों नोंनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो बा गारिखौ मोजां सालाय बा बे नोंनि जिउखौ खैफोदावबो खोलैनो हायो बा ओ बेबायदिनो गोबां सुबुङा गारिजों जिउ गोमालांबाय। खायसे सुबुङा बेबायदिनो लोङै जायै गारि मथर दाब्रायनानै बेबायदिनो खायसे ओ सुबुङा ओ गारिखौ मोनदों होननानै बेबायदि ओ सालायनायावनो थिफुला खालामनायावनो बेनि जिउ बेनि जिउआ सिलिंखार जालाङो गोमालाङो। मानो होनोब्ला बेबायदि दि माने गारिखौ मोजां सालायनो रोंबासो मोजां सालायनो रोंबासो। मोजां जायो आरो ना नोंथां बेबादिनो गारिखौ मोजां सालायनो रोङा बा जिउआबो थेर बेथेर जालाङो बा लोङै जायै गारि खौ साबाथाय बियो ओ‌ खैफोदाव गोलैयो आरोना नों।
औ औ औ नंगौ नोंथां ओ जों नुनो मोनबोदों ओ जोंना आबै आबौआबो फोरमायो। जोंना ओ गोदोहाय जोङो आथिंजोंनो माने आथिंजोंनो थाबायनानै जों जोबोद गोजान गोजान हान्थिनाय हान्थियोमोन आ ओमफ्राय दा दानि जुगावहाय ओ गोदोनिदो लानानै दानि जुगावहाय जोङो गोबां फारागखौ नुनो मोनबोदों।
औ नंगौ नोंथां।
ओ जेरै जों दा गारि नङाबा जोङो कलेजाव थाङा। माबा माबे मा मोनसे बाजाराव थाङा दा बांसिनानो बिदि जाबोदों आरो माने गोदोनिफ्राय दिनैसिम गोबां फारागखौ जोङो नुनो मोनबोनाय जादों।
औ नंगौ नोंथां गोदोनि दिनाव थ' बेबायदि गारि मथर बा साइकेल बेफोरबायदिया गोब खम मोन आरोना। नोंथां जों ओ दानि दानि जुगावसो ओ गारि मथर बेबायदिनो साइकेल बेबायदि बिदिनो बे ओ जोङो आथिंजों हान्थिनायखौ जों गोबां खम नुनो मोनदों आरो।
औ नुनो मोनदों औ ओ गोदो गो गाहायैथ' मोसौ गारि मैसो गारि बिदिसो दंमोन ना?
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरजोंनो गोदोनि मानसिया ओ‌ माइ बाजाराव फाननो लांबाबो माइ लांबाबो आरो बबावबाफोर गोजान जायगायाव थांबाबो मैस गारिजोंसो थांनाय जायोमोन गोदो ओ दानियाथ' जोबोर गिदिर गिदिर गारिफोर ओंखारबाय। ओ जेरै बामपार गारि। दा आमफ्राय औ औ आमफ्राय टट ओंखारबाय माल बोग्रा बेफोरजों गो गोबां मोजां मोजां खामानिबो मावलांनो हायो। ओ जेरै बालाफोर रोगानाय ओमफ्राय जोङो ट्रेक्टरजों औ ओमफ्राय जों ट्रेक्टरजों दा दैज्लां बोथोराव जों हालबो एव जायो। बालाब गाजायो। बिदिनो गोबां मानसिफोरा ट्रेक्टरानो जा बा गारियावनो जा
औ नोंथां। हेलौ नोंथां नोंथांनि आवाजखौ खोनायाखै नोंथां? हेलौ नोंथा। हेलौ नोंथा। नोंथांनि आवाजखौ औ खोनाबाय ना?
आं गासै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावनि नांगौ एबा गावनि गोनांथिखौ सुफुंना लानायखौ जोङो नुनो मोन दों आरो लेबार मावनानैबो गारियाव औ। ओमफ्राय नोंथाङा गारिफोर दंना गैया? ओ आरो माबे मोनसे गारिखौ सालायनानै नोंथाङाबो मोजां मोनो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
थ' ओ गारियाथ' आथिखालनि जुगाव बयबो गारि थायो साइकेल थायो नङा होनबा सोरहाबा बेबायदि बनो सोरहाबा स्कुटि थायो सोराबा बाइक थायो सोरबा साइकेल यो बेयो गाव गावनि सायाव माने सालायनानै मोजां मोननाय आरोना नों थां। बेबायदिनो आंनि गारिया गारिया जाहैबाय ओ‌ आंनि गारि मानि स्कुटि माने आं मोजां मो ननाय स्कुटिया जाहैबाय ओ बेबाय ओ
आं माने गारि सालायनानै मोजां मोनो आरोना नों
औ औ स्कुटि सालायनानै नोंथाङा मोजां मोनो। औ फोरमायनायनि थाखाय नोंथांखो साबायखर बावहरनाय जाबाय। ओ ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम बालाफोर थिखांना ला बोग्रा बा बिदि बाला गारिफोर जेरै बालाफोर रोगाग्रा ट्रेक्टर ओमफ्राय गारि गेदेर जेरै ट्राक बिदिफोर ओ दंबाय बायो नामा रोगाग्राफोर?
नोंथां अ बिदि रोगानायखौथ' जोङो गोबां नुनो मोनदों दानि जुगावथ' दानि जुगावथ' न'बो लुयो बेबायदिनो ओ जोङो जोङो गोबां नु नो मोनबोदों आरो बेबायदिनो गारि मटर माने बेबायदिनो माल रोगानाय ट्रेक्टरजों माल रोगानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबोदों नोंथां। ओ मानो होनोबा दानि जुगाव गारि टेक्टराबो जो-जोंखौ गोबां मदद खालामो। ओ नांगौ समाव जोंनो हा नांगौ समाव जोङो हाखौ ट्रेक्टरजों लाबनो हायो बा दामफारजों लाबोनो हायो। बा बाला न' लुनो थाखाय बाला नांगौ जायो बा बालाखौ जोङो टेक्टरजोंनो लाबोनो हायो बा इथा नांगौ जायो इथाखौबो जों ट्रेक्टरजोंनो लाबोनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो गोबां ओ अनसुंथाइखौ जों मोनदों आरो नोंथां। औ टेक्टर आरो दामफारनिफ्राय।
औ बिदिनो माल बोग्रा गारिनि अनगायैबो जोंना मानसि गाखोग्रा गारिबो थायो। औ जेरै टेम्फु गारि थाबाय ओमफ्राय बास गारि थाबाय ओमफ्राय दानियाथ' आरो बेटारिनिबो ओंखारदों गोबां बिदिनो इ रिक्साफोर ओंखारदों गोबां ओंखारदों गोबां रोखोमनि गारिफोर ओंखारदों मानसि गाखोग्राबो। गोजान गोजानाव बेरायनो थाखाय बा थांनो थाखाय। ओ नों ओमफ्राय नोंथाङा बास गारि एबा ओ बास गारि एबा इ रिक्साफोर मालाबाफोर मायावबा था बबेबाफोर गोजान लामा हान्थाय हान थिफेरबा ओ बेफोर गारियावहाय गाखोफेरबाय नाफेराखै?
औ गाखोफेरबाय आं ओ गिबि गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला आङो ओ फास आङो ओ कलेज फास इयार फरायनाय समाव जों नि कलेजनिफाय माने जों जोंखौ माने ओ जागा नायनो लांदोंमोन नालाय बेबायदिनो फिख मुजानो बेयाव आङो बगामाथियाव थांनो मोनदों बासजोंनो बेयाव थांनो मोननानै बासजों थांनो मोननानै माने बासजों थांबा लोगोफोरजों इन्जय माने मोजां जायो आरो दा गोसोफोरा जोबोर खुसि जायो आरोना नोंथां ज'मा ज'मा ज' ज' नाय माबानाय जानाय लोंनाय बेफोरबायदिनो मोसानाय माबानाय बेफोरबायदिनो जमा जमा थांनो मोनब्लाा जों जोबोर गोजोनो। आरो बेबायदिनो आङो ओ इ रिक्साजोंबो माने गोजान लामाखौ हान्थिफेरबाय नों थां बेबायदिनो शकि हाजो बुङो बेखौ बेयावबो जोङो औ बेयावबो जोङो जों आं डिग्रि फरायबाय थाबा आं आं डिग्रि सिक्स सेमावनो आङो उम उह बेयाव थांनानै जोङो लोगोफोरजों इन्जय खालामनो मोनदों। औ बेबायदिनो आरो ओ बिदिनो कार गारिफोरजों बेरायथिंदों मबेबाबा मबेबा मबेबा जायगाफोराव बेबायदिनो आङो माने ओ बेरायनानै बेफोरबायदि गारियाव जावनानै लोगोफोरजों ज' ज' बेरायदों मोनबा जोबोद मोजां मोनो आरो
औ औ औ बिदिनो गोबां हेल्प खालामो ओ कलेजफोराव फैनो नायावबो जोङो बाइक स्कुटिजों थांबा थाब मोनफायो ओ गोदोनि बायदिसो जों दा थाबायनो हाया जाहैबाय माने हायोमोनबाबो जेरै गराय नुबा सिं बायो ओ बेफोरबायदि जालांबाय आरो ना। माने हायोमोनबाबो हाया जालांबाय आरो दानि ज जुगावहाय।
नोंथाङा नोंथाङाबो गारि सालायनानै मोजां मोनो नामा?
औ मोनो नोंथां मोनो आङो आं गार सालायना मोजां औ आङो कार सालायनानै मोजां मोनो। आनफ्राय बाइक सालायनानै मोजां मोनो आमफ्राय स्कुटिखौबो आङो सालायनानै मोजां मोनो। आं बांसिन बे मोनथामनि गेजेराव आङो ओ स्कुटिखौनो सा सालायनानै बांसिन कम्फरटेबोल मोनो आरोखि।
औ नंगौ नोंथां स्कुटियानो जोंनि जोंनि थाखाय बांसिन कमफिटेबोल आरो गोना नोंथां जों हिजाव हिनजाव माहारिनि
औ औ औ नंगौ नोंथां औ ओ स्कुटिया जोंनि हिनजाव माहारि एबा हौवा माहारिबो सलायजायो। ओ जोबोद मोजां मोनो आरो बेखौ सालायनानै।
औ नोंगौ नोंथौ औ जेरै हुन हिनजाव मानसिफोरा खायसे बे हौवाफोरनि गारि बा बाइकफोरखौ सालायनो हाया नालाय बिनि थाखायनो स्कुटिखौ गोबां नुनो मोनदों आ बिदिब्ला नोंथां जोंनि सि समावबो औ जानानै फैबाय समावो
ओ नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नों गारिनि बेखौहाय आरो दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लानि बिखयबो गोबां मिथिनानै मोनबाय
नंगौ नोंथां आंनिफ्रायबो जोबोर गोजोननायखौ आङो नोंथांनो जासिहरबाय नोंथां। बिदिब्ला गोजोनथों नोंथां।